हेल' औ हेल'
औ नोंथां खोनादों ना आंनि माथोखौ नोंथां?
उम खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा माबाफोर हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां दायो?
आङो बर्थ'मान दा ओरैनोसो दङ।
अ ओमफ्राय खबरफोरा माबोरै नोंथां नोंना, थिगानो ना?
बिदिनोसै दै-दैल्जां बोथोर थिग थागानोसै।
अ ह-ह। आंना मालाबा गाज्रि, मालाबा मोजां। दायो बरथ'मान एसे गाज्रियाव दं नों थां
ए औ-औ एसे गाज्रियाव हमबा ना
औ ओंखामफोर जाबाय नोंथां आमफ्राय?
जानायाथ' जाबायमोन
अ मा ओंख्रि जाखोबा नोंथाङा?
ओ जोंना ओरै मा होनो दालि-आलु ओमफ्राय ना बाजामोन।
अ जि गोथाव माथो नोंथां। आङो नोंथां दायो आङो ओरैनोसो जिरायना दंलाबायो नोंथां। ओंखामखौनो आङो दाहायसो जागोन। उम जाथ'वाखै ओहो नोंथां
मोनथ'वाखैनो हमबा
मोनबाय मोननायालाय नाथाय जाथ'वाखैसो आङो दसे थानानै जागोन सानदों आं नोंथां दायो नोंथाङा फ्रि नामा नोंथां?
आं फ्रियानो औ।
अ नोंथाङा फ्रि मोनबालाय आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैदों मोन आङो मोनसे आयदा बा मोनसे टपिकआवसो सावरायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंनाव
अ अ
आयदायानो जाहैदोंमोन नोंथां, ओ दैबानानि सायाव सावरायगौमोन आं
ए मा सावरायगोनबा नोंथाङा
औ दा होमबा सानैजों दैबारानि दैबानानि खेथ्र'आवहाय सावरायलायनोसै होमब ना नोंथां
औ-औ जागोन दे
नोंथाङाथ' नुनो मोनखादोंना नोंथां दायो ओ दैज्लां बोथोर
औ
ना नोंथां दैज्लां बोथोराव औ दैज्लां बोथोर बोथोर दायो जिबायदि दै बाना जायो दायो बहुद उसुबिदा खालामो माने दै बानाया नोंथां रोखोम रोखोमनि इदिनो उसुबिदा जाना दं दैबानानि थाखाय आं फोरमाना होनोसै मोननैसो बे ओ उसुबिदाया मा-मा जानो मा जाना दं दैबानाजों
औ-औ
दायो नुनो मोनदों दैबानाजों जोंना गामिनि लामायाहाय ओ हाब्रु जाजोबो बा जमा जाना थायो बा बिदिनो गेल गेल गेल हाब्रु दाखा दाखा जायो जोंनि गामिनि लामायाथ' फाक्का नङाना ओरैनो सायाव बिदिनो अन्थाइ होनायसो हानि लामाबावसो बेयाव गोबां उसुबिदा फैदों माने दैबाना जानायनि थाखाय मालाबाथ जोंना लामायानो बायो दैबानाजों मानोना हानि लामासोना ओ दैबाना जाब्लाहाय खुरखावबाय थायो बे हानि लामायाहाय मा थिनो साया ओ साइदावहाय जेबो बिदिओ बस्था माबा बिदिनो बाला सालाबो गारनाय गैया दा लामायानो बायना दं ओमफ्राय गोबां उसुबिदा जादों बे लामा बायनायनि थाखाय दायो खोथेबाय थायो लामा लामा बायबाबो खोथेबाय थायो ओ अखायानो हाबाय थायो नोंथां ओंखायनोथ दैबाना जादों ओमफ्राय दायो नै लामा लामा बायना दं आं फोरमायनाय बायदिया लामाखौथ खोबाय थायोलै नोंथां ओमफ्राय आरो बायफिनबाय थायो ओमफ्राय लामा खोबाबो उसु उसुबिदायानो जोबा जेरै आं बुंखाबाय हाब्रु जायो गेल गेल दाखा-दाखा जायो बेयाव माने जोंहानि आंनि फंबायानो हमना लाबा गामिनि फंबाय बिनानावमोनखोनो हमना ला बा गेदेरफोरखौनो हमना ला थांलाय फैलाय बा गावनि खामानि बा स्कुल बा फोरोंगिरिफोरा गावनि ओम साथ्रफोरखौ स्कुलाव फोरोंहैनो बुहुद उसुबिदा जायो फैयो मानोना बे हाब्रुआव जोङो साइकेल सालायनो बुहुत खस्थ जायो नोंथां
औ-औ
साइकेल सलायबाबो खारा खारा जायो खस्थ मोनो हाब्रु नांसि दै नांसि सालायनांगौ जायो गस्लायाव हाब्रु सारखोगोनबा बिदिनो बि मोनगोन होननानै गोलैगोन बिदि बुहुत जाहोन थायो आरो जोंना बिदि थम थम गंनैस खारो गामिजों बेबो बुहुद खस्थ जायो मानोना थम थमनि साखाफोरा फिसा फिसा जायो हाब्रुआव स्लिट स्लिट जायोबा दिलिनो होनसै आं गिदिरनो मायो गोलैनो बुहुद गिनांगौबो आरो आरो गोबां लासै लासैसो सलायनांगौ जायो थम थमफोरखौबा बाइकआनो हम बा साइके केलानो हम बिदिनो गोबां उसुबिदा जायो दै बानायनो थाखाय। आरो जानो आन्था आबाद बा माइ एखमबा बिदिनो न'आव जानो आन्था फिथाइ सामथाइ हग मैगं जा गायो। नाथाय दैबानाजों मा होनबावनो आङो दैबानाजोंनो फोथैजायो खिलिहांनायावनो दैबाना जानानै फुथारना गालाङो माइ गायब्लाबो दै जोंनो फबसिन जानानै थैजोबो माइआ बो माइखौथ बाद हो नोंथां उम खोथियानो जानो मोना नोंथां। दै बानायानो जिबायदि जायो ओरै माथावरि खाथि जोंथिं।
औ औ
माथावरिया बायो, ओमफफ्राय दैबाना जासिगोन। न'फोराव हाबजोबसिगोन न' लोमसिगोन आरो गोबां धंस जासिगोन न'नि बुस्थु फोरा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गोबां असुबिदा फैयो। दै बानानि थाखाय। बेथ' आङो गामिनि होनदों नोंथां दायो जोंनाहाय टाउन सहरावबो थायोब्ला गोबां, रोखोमनि ओ खस्थ' बा ओ प्रब्लेम फैयो। नोंथां दैबाना जायो ब्ला स- टाउन सहरफोराव। दायो नोंथाङा मिथिबायो नामा नोंथां? ओ दैबाना जायोब्ला टाउन स हरफ्राव माबायदि माबायदि ओ खैफोद बा प्रब्लेम जाखाङो? मिथिबायो नामा नोंथां, दा मिथिबायोबा मोननैसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन नोंथां आं मिथिनो लुुबैदोंमोन।
ए नोंथांनोथ' दा बिराद खस्थआवसो दं खोमा ना नोंथाङा?
नोंथाङा आङो दं बहुद खस्थआनो दं थांनि जोंनि गामिनि सानफ्रोमबो माने सब मानसिफोरानो खस्थ' दं औ नोंथां बुंलाय दे।
औ नोंथांनोथ' जिबायदि बुंबाय फरिस्तफोरा दा दैज्लां बोथोर अख खाबो बिराद हादों आरो दैमा खाथि।
औ नोंथां।
माथुरिफ्रा बायबाय बायदों नामा नोंथां?
माथावरिफोरा बायबायानो थायो नोंथां, ओ खोनादों नोंथां माथावरियाथ' नोंथां बायबाय थायो खोफिनबाय थायो। माने बारा मोजाङै खोआ बायदि मोनो आङो बिसोरो माथावरिखौ ओंखायनो बायफिनबाय थायो नहलाय मानो होनबायायनो ना नोंथां माथावरियाथ'। औ नोंथां बुंलायदे माबा मोनसे माबा मोनसे बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा।
ओ आंथ' बुंनो सानो नोंथांखौथ' जिबायदि सलिनानै दं दा गामिफोरावहाय ना इकुलफोरावनो थांजायो ना गारियानो खारजायो। नोंथांखै ओ जेनेबा मा होनो मोनसे गुद ओ गामिनिफ्राय बेबस्था लानानै इदिनो थिखालायाव बिदिनो मा होनो
औ कमप्लेन औ
ओं ओं ओं गोजौ। गफुराव माने कमप्लेन हैबा मोजां जागोन खोमाथां आं आंनि साननायाव आरोना।
अ औ औ जिथ जोङो। खालामफेराख औ खोनादों नोंथां बिदिथ जोङो। खालामफेरनाय जायाखै नोंथां बिदि खालामोबा बुहुत मोजां सुबिदा मोनगोन बायदि ओ नुहरबाय आङो नोंथां दा नोंथाङा बे आयदा खौ फोरमायदोंना ओ त' ओ लोगो नांनानै गामिनि गेदेरफोरजों बा ओ गोजौनि मानसिफोरजों थानानै प्लेन हैनाया जोबोद मोजां आयदा। दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो नागिरबावदोंमोन नामाथाय नोंथां?
आरो बिनि सायाव आं बुंनो सानो माने मा होनो निउस मिडियाफोरखौ लाबोनानै मोनसे निउस खालामनानै आगारना होबा बांसिन साबसिन जागोन बायदि सानदों आरो आं साननायाव।
बिनो जल जानानै मोनसे एम ए एम एल ए नि खाथियाव थांनानै फोरमायनानै होयोबा एम एल ए फोराबो सा सानै हयै एसे हेल्प खालामना होगोन बायदि मोनदों आङो। नोंथांनि गामिखौ जेबायदि दो दैमा बायनायफोरखौ मेसेंफोराव बेब'स्था लागोनबादि मोनदों आङो नोंथाङा गामि खौसे जानानै ओजों खमफ्लेन हैयोबा
औ औ।
औ‌।
दायो जोबोद मोजां आयदाखौनो फोरमायदों नोंथां। औ बुंलाय नोथां।
कमप्लेनफोर हैयोबाया एम एल ए फोरनि सिगाङाव इसोरबो बेब'स्था लागोन मेसेंफोराव दाथ' दैलां बोथोर दैमाबो गिदिर जायो हानो नागिरा।
औ नोंथां औ।
आरो मा होनो
औ नोंथां।
इदिनो बेबस्था लालायोबा मोजां जागोन आरो।
औ नोंथां औ नोंथांमोन खैलाय दैबाना जायोना जाया हो नोंथां?
जोंनिखै जायो जानाया होमबाबो बुहुद खम।
अ माइफोरा माइफोराथ' मोजाङैनो जायो बे नोंथांमोननिथिं?
औ औ जोंनिखै देग्लाय गायनो मोनसाबदों मोजाङैनो अखाबो मोजाङै हादों। आरो इदि दैबाना बांद्राय जायाखै। आरो बांद्राय आबाद फोथा ओ आबादफोरखौ बांद्राय नस्थ' खालामाखै।
औ नोंथांमोनथिंथ' लामायाथ' फाख खानि सिल सिल बेयो नोंथां?
इदिनो अबावबा फाखा अबावबा हानि दं अबावबा अन्थाइ सेरेब होनाय दं। औ।
औ।
उम। दायोथ' आंना समबो जाबाय नोंथां दोनथ'नायनि। आङो नोंथांजों सावरायनानै जोबो बोद आयदा गोदान गोदान मोनबाय बा सोलोंथिबो लानो हाबाय। दा नोंथाङा मोनसे माबोरै मोनखो ओ आं बारा मिथिनाय लांला आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांजों सावरायनायखौ। आं बिदाय लानांसिगोन नोंथां गोजोननाय थाथोंसै नोंथां।
औ दे दे दे।